नोंथां खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि नि गाहाम हामलायनायखौ फिन जासि हरफिननाय जाबाय नोंथां आं नोंथांनो गाहायै फन खालामनायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दं नोंथांङा बेखौ आंनो फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां आंहा साख्रि बाख्रि गैयिनि थाखायनो आङो बयलार पाम्प फिसिनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ नोंथां नंगौ नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो बयलारखौ माबोरै फिसियो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां बेखौ बोरै फिसियो जेब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांसै बयलार फिसिनायनि सिगांनो नोंथांहा मा मा खालामनांगौ आरो बिनि मुलाम्फा आं नोंथांनो फारियै फोरमायलांसै बिनि सिगांनो नोंथाङा बयलारनि ब्रिद एबा जाथिखौ मा होनो बासिनानै लाग्रोदो मा माबा नांगौ बेनि उनाव नोंहा बयलारनिफ्राय मा होनो दावदैबो मोननो बेनि थाखाय इन कम्पिउटार होननायखौ बा नों लाना दोनफैदो बिनि उनाव नोंहा एगदम मोजां मोजां माबानि इसे बास लादो आरो बयलार बेनि उनाव बे नोंथांनो नांगोन बयलार थाहोनो थाखाय
न नांगोरगोन बे मा मा जानो बे गोजौ बार हाबनाय उखुमनि फाय
सिंनि जायो नोंथां बयलार
बेनि थाखायनो नोंथाङा मा खालामदो गोजौ गोजौ बेनो नोंथां
एबा जिब जुनार नोंथाङा
बेवहाय लाइटनि फिसिलिथि
खालामदो गोजो
गोजौ नेट खोंथेनानै बेफोरखौ बानायनाय जायो माखासे मा होनो दाउखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो बेनि उनाव बिनि बिदुङा जेब्लायबो थानांगोन आरो थामजिनै डिग्रि सेलसियासनिफ्राय थामजिबा डिग्रि सेलसियासनि गेजेराव थानांगोन आरो बिनि उनाव टेम्पारेसारखौ बिदिनो एबा बिदुंखौ मा खालामदों बिसोरजों मिलायनो थाखाय मालाबा खोरखि दरजा होरि खुलिना होनांगोन मालाबा साननि बिदुंबो हाबहोनांगोन बेबायदि खालामलायबाय थानांगौ आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा ब्रयलारनि फिसा फिसाफोरखौ लाबोदो बा दाउखौ लाबोदो बेखौ बांसिनानो वेस्ट बेंगलनिफ्राय लाबोयो मोजां जायो आरो लाबोखांनायनि उनाव नोंथाङा थिखेदो बिदिनो से सप्तासेआव बिसिनि जानाय आदार नैजि दिननि उनाव बिसिनि जानाय आदार थामजि दिननि उनाव बिसिनि जानाय आदारा आलादा आलादा जायो आरो एखे एखे जाया बिदिनो से उइकसे एबा से सप्ता सिगां बिसिनि जानाया आलादा जायो बेनि उनाव जेब्ला बिसोर गिदिर देरो आरो बिसोरनो बेलेग आदार जाहोनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो बिसोरनो जेब्ला आदार हो जाहोयो बिसोरनो थोजासे एसे गारनानै दोना आरो एसे लिमिट नांगौनि बारा जाहोना एसे लिमिटनि एबा थोजासेफोरल' जाहोनांगौ जाहाथे आदारा थाब जोबनानै थाङो आरो बेनि उनाव बिसोरनो जगायना होनांगोन लोंग्रा दैनि राहा लोंग्रा दै बुङोब्ला गोगो दै होनांगोन आरोखि नोंथां बिनि उनाव आ आग्लायनायफोर थायोना दैया मालाबा लोंनो हायैनि बेखौ गारनानै होनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा गाहाय खामानियानो जाबाय नोंहा बयलारनि खि साफा खालामनाय आरो बयलारनि खिखौ नोंथाङा सप्तायै सप्ता साफा खालामब्ला मोजां जायो आरो साफ्रामबो साफा खालामनो हाया नालाय नोंथाङा बै बयलारनि फार्माव एबा खिग्रा जायगायाव नोंथाङा गुन्दै राननानै होनांगौ आरो गुन्दै बहायनानै होनांगौ गुन्दै बहायनानै हासिबजों सिबबाय थानांगौ अब्ला एसे गोरान थायो मोजां जायो आरो साब सिखोन थायो। बेनि उनाव नोंथाङा बेफोरनो मा होनांगोन निउट्रिसन आदार जानो होनांगोन आरोखि ना बयलारा थाब थाब देरनानै नोंथाङा थाब थाब फिथाइ मोनो आरो एबा बेदरखौ मोनो। बेनि प्रटिन आरि जाहोबाय थानांगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बयलारा मालाबा मालाबा बेमारजों जुजिनांगौ जायोना बे बयलारफोरनि फारसे नोजोर होबाय थानांगोन आरो सामफ्रामबो बेनि उनाव नोंथाङा बयलारफोरखौ मा मोनायावबो उन्दुनो लोंनि बयलारफोरजोंनो उन्दुफानांगौ बे खाथियाव नोंथाङा बिसिना बानायनानै लाखानांगोन आरो नों नङाब्लाबो सोरखौबा सासे दोननांगोन बेनि उनाव बयलारफ्रा मा जायो माखासे बेमार आजारफोर जायोना नोंथां बेखौ नोंथाङा नोजोर होबाय थानांगोन आरो बेबायदिनो गेजेर थाङा ओ मा होनो जिब जुनारनि सावस्रि बिफानाव थांनानै खबर लाहैनांगोन बिदि गेजेर गेजेर मुलि जाहोनांगौ जायो आरो बयलारखौ बेनि उनाव मा ओ मा होनो सामफ्रामबो बिसोरनो बिदि गोबाव गोबाव बेबो मालाबा मालाबा बेमार जायोना एबा थैयो बेखौ थैनाय लोगो लोगोनो खनसेनो मा खालामनांगौ नोंथाङा गारहैनांगौ आरो बेजों दोनजाबबाय थानो दोनजाबबाय थानो मोना। आरो गेजेर गेजेर बिसोरनो मालाबा मुलि जा होनायजों लोगोसे बिजिबो थुनानै होनांगौ आरो माखासे मा होनो बेमार आजार फैयोबा बेखौनो सुइम फ्लु होननाय जायो आरो बेनि उनाव मा जायो जोंहा मा होनो दाउदै मोनो जायो आरोना बे ब्रयलारनिफ्राय बे दाउदैखौ मा खालामनांगौ नोंथाङा इनक नि गेजेरजोंबो बे ब्रयलारनि फिसा दिहुननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो मा होनो ब्रयलारखौ मोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा मोननै रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो ब्रयलारखौ नोंथाङा गथायैनो फानहरनोबो हायो आरो गोदानो फाननो हायो आरो गथायै फानबा नोंथाङा मुलामफाया एसे खम थायो मुलाम्फायाथ' मुलाम्फायैनो थाखा जेनेबा नोंथाङा थाम दाननि उनाव ब्रयलारखौ मोनो नालाय बे थाम दाननि उनाव नोंथाङा गासै ब्रैजिबा ब्रैजिबानिफ्राय दजि बाजिबा रोजासिमनि गेजेराव नोंहा मुलाम्फा आरजिनो हायो आरो बेनि उनाव नोंथाङा न'नि न'आवनो दाननानै फानोब्लाबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो बांसिन आरजिनो हायो बेनि उनाव नोंथाङा मा हानो हायो दाउदैबो फाननो हायो आरो बेनोसै नोंथां आं नोंथां आसा खालामो नोंथाङा बुजिनो हाबाय जानांगौ ब्रयलारखौ माबोरै खालामनो हायो
औ नोंथां आं नोंथांजों नोंथाङा आंनो बेखौ फोरमायनायनि थाखाय आयंबो जोबोद बुजि मोनबाय औ औ नोंथां नोंथां बायदिनो आंबो दासान्दि सरखारि साख्रि मोनैलाय आंबो बेबायदिनो ओ दा अमानि एबा दाउनि बोरमानि फार्मजोंनो सोलिगासिनो जिउखौ औ नोंथां औ नोंथां हागोन दे बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आंबो गिबियाव ओ फैसा एबा थाखा रांखावरिनि आंखालाव खेबसेयैनो गेदेर अमानि फार्मखौ बानायनो हायाखै नोंथां आङो गिबियावनो अमा मासेजोंनो आंनि फार्मखौ आङो जागायजेनदोंमोन आं गिबियावनो अमा मासे बुन्दि बानाय बुन्दि एबा बिमा बानायनो थाखाय गिबियावनो बुन्दि अमा मासे बाजारनिफ्राय बायग्रोनानै लानानै फैदों आङो हाइब्रिद जोलैनि फिसा नोंथां आं गिबियावनो लकेल एबा जोंनि गामियारि लकेल अमाखौनो आङो फिसिनाय जाग्रोदोंमोन आरो दा बे मासे अमानिफ्रायनो आंहा गोबां अमा जानो हाबाय आंहा दासान्दि लकेल अमानिनो फाम मानो होनबा लकेल अमानि बेदरा जोंनि बाजाराव गोबां बेसेन दङ एबा मुल्य दङ होननानै बुंनो हायो मानो होनब्ला जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव फामनि अमानिख्रुइ लकेल अमानि बेदरखौ बांसिन बायना जानाय जानाय जायो आरो बेनि बेसेनाबो बांसिन बांसिन सिन आरो बयबो बे अमाखौ बायनानै जानो थाखाय गोबां मानसियानो बे बेदरखौ बायना जायो जायनि थाखाय जोंहा बे लकेल अमाखौ दिसि अमाखौ मोननो खम आरो बिनि थाखायनो आङो बेखौ नोजोर बोनानैनो बे लकेल लकेल अमानि फामखौ बानायनाय जादों गिबियाव आङो बाजारनिफ्राय मासे बुन्दि अमा लाना फैनानै बेखौ जेब्ला आं फिसियो फिसिनानै बा मास जायो अब्ला बे अमाया गरम उथियो गरम माने बे बिमा जानो थाखाय बे माबायाव फैयो आरो मोनसे बाहागोआव फैयो अब्ला बेखौ जोङो गिबियावनो जोङो बेखौ गिबि खेबनि बे गरम उथिनाय होनना बुङो बेखौ बेखौ आङो हगार हरग्रोदों। गिबियावनो बेनि उनाव आ सेकेण्ड टाइमाव आङो होनाय जादोंमोन बेखौ ओ अवान होनाय जादोंमोन आरो माने ओ बेखौ बिमा खामनो थाखाय आङो गुबुनाव ओ बेखौ क्रस खामनो थाखाय लानो थांनाय जादोंमोन बे अमाखौ आङो क्रस खामनाय समाव बे अमाखौ ल ओ अवानजोंनो माने बुनदाजोंनो ख्रस खामनाय जादोंमोन मानो होनोब्ला लकेल अमाखौ लकेलजोंसो खरस खालामोब्ला बिनि फिथाइया बांसिन मोजां जायो आरो मोजां जोलैखौ मोनफिननो हायो आरो जेरै जोङो लकेल अमाजों ओ बे ओ मा होनो हाइब्रिद जोलैनि जेरै हेमसियार अक्सियार बे जोलैजों ख्रस खालामोब्ला बे अमानि फिसाया मोजां जाया मानो होनना बुङोब्ला बे बिनि माबाया ओ मा होनो जिन जिना गोरोबलाया आरो बेनि जाउनाव मा जायो फिसा खिनियाव मोजां जायो आरो मानो होनबा जों फिसा समायाव भिटामिन होननानै एबा मुलि होनानै जोङो मोजां खालामामनाय जायो बिनि उनाव जेब्ला खनो नै माथामनि उन बारो बारो अब्ला बे मा होनो देरनो नि लामायाव एसे ग्रथआ खम जायो आरो माने जौगानाया खम जायो मानो होनोबा बे बेनि जिना माने गोरोबलायैनि जाउनाव बे फिसायानो जानो थानो नागिरो आरो बेनि थाखायनो मा जों लकेल अमाजोंनो जोङो बेखौ क्रस खालामनो गोनां जायो अब्लाना मा जायो खरस खालामोबा बेयो थाबनो देरो थाबनोबो मोजां जायो आरो मा होनो जोङो लकेल अमाखौ ओ लकेल गुन्दैजोंनो जोङो फिसिनो हायो जेरै माइनिफ्राय गनाय गुन्दै आरो न'आव ओ जौ खावनाय एबा जौ गोरान खावनाय अफ्रिजों बेजों जोङो फिसिनो हायो थास' रुनानै रुनानै बेजोंनो जों फिसिनो हायो, ओंखाम खालायजोंनो जों फिसिनो हायो फिसिनो हायो जोङो मा होनो बेजों फिसियोब्ला जोंहा मा खसा खम जायो जायनि जायनि जउोनाव जोंहा एक्सट्रा जोंनो मा नाङा आलादा जोंनो ओ रांखावरि खम जायो आरो गोनांथिया बेनि जाउनावनो जोंहा लाबा बांसिन मोननो हायो आरो बेनि थाखायनो जोंङो मा लकेल अमाखौ फिसिनांगौ आरो लकेल फिसा अमाखौ फिसिनायजों जोंहा गोबां मुलाम्फा ज जों जेरै फाननो थाखायबो जोङो बेखौ बाजाराव गोरलैयैनो फाननो हायो आरो मा होनो जों फिसिनो बिसोरखौ जोङो हमनो हानो बिसोरनि माबाखौ मा होनो बिसोरनि बेमारफोरखौ बुजिनो जों हमदां हायो आरो मा जोङो फिसियोबा अमा फिसियोब्ला बे अमाखौ हमनोनांगोन जेब्ला जोङो लाबजेननायनिफ्राय ऐसा जो गिबियाव नोंसोर फ्लुनाय बेरामनिफ्राय ज बारस'नो थाखा य ज भेक्सिन होनांगोन बेनो जोङो थाब देरनो थाखाय ग्रथ जानायनि थाखाय जोङो देहायाव जों बिसोरनो भिटामिन होनांगोन फिलौनि मुलि होनांगोन आरो सम सम बिसोरखौ जोङो मुलिबो होबाय थानो गोनां जायो जेरै देरनायनि जेरै जों आइरननि मुलि बेफोरखौ जों होनो गोनां जायो मानो होनब्ला बिसोरनिबो देहायावबो गोबां आइरन आरो भिटामिन गोनांथि जायो जेरै जों मानसिनि देहायावबो जोङो आरन गैयाबा थाबनो ग्रद जानायाव जोङो मा होनो जौगा जौगासारनो हाया बेनि थाखायनो जोंबो मा बिसोरनो मुलि होनो गोनां जायो आर' बेफोरबायदिनो थिग बेबायदिनो जोङो सम सम बिसोरखौ जोङो मुलि होनांगौ जेब्ला जोङो अमाया सिक्स मान्थ जायो अब्ला जों मा दाइनजि केजियाव लागै जों बारायनो हायो बे जों दाइनजि केजियावलागै जों बायनो हानाय अमाखौ जोङो जेब्ला बाजाराव फानो जोङो दानि बाजाराव नायोब्ला गोबां जों मुलाम्फा मोननो हायो मोननो हायो आरो नोंथां नङाबा नोंथां बेनि उनाव जोङो ओ जोङो जेरै जोङो ओ मा होनो बेखौ ओ हाइब्रिद जोलै अमा फिसियोब्ला जोङो ओ बेहाय गोबां जोङो आखायाव फैसानि गोनांथि जायो जेरै जोङो मासे अमा ओ जेरै जों अखसियार एबा हेमसियार अमा फिसियोब्लाा जों बिसोरनो सोरखारि दानासो बायना होनांगोन एबा जोङो बिसोरो गुन्दै लकेल गुन्दै गामियारि गुन्दै माइनिफ्राय मोननाय अफ्रि जानो जानो नाय बाङा बिसोरो आरो थास' रुनायफोरखौ जाबांनो ननायागिरा आरो बेसि